खोनादों नोंथां औ आं खोनादों।
औ खोना औ औ औ औ आं नोंथांनो फन नाजाबबाय बर'नि जिथु दानाय लुनायनि
औ हेलौ नोंथां। हेल'औ खोनादों औ औ खोनादों दे
औ औ औ नोंथाङा आं फन दा जाहैबाय बर'नि नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'नि बा दानाय लुनायनि बागै नोंथांनो कल हरनाय जादों
औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां। औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ नोंथाङा एसेफोर फोरमायना होनो हागोनना।
औ हागोन नोंथां जोंनि बर'नि दानाय लुनाय एबा बा गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना बर' ओ बर'नि बिदिनो बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंनिया दख'ना फास्रा ब्लाउस बिदिनो थाहैबाय ओमफाय जोंना ओ हौवासाफोर एबा हौवा माहारिनि गाननाय जोमनाय होनोब्लासो जोंना गामसा आर'नाइ बिदिनो गिन्दि बायदिसिना थायो बेफोरखौ जोंहा दानि मुगायावहाय बांसिन बैसागु बो बोथोर एबा मायबा फांसन बायदिसिनायावल' जोङो गान्नायखौ नुनो मोनो। औ नाथायहाय जोंहा गोदोहाय बेफोरखौनो गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो। मोनोमोन बेफोरबायदिनो जोंना बर' आइजोफोराबो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो ज जोंना सिखौ गावनि दख'नाखौ गावनो दानानै गावनो गाननायजों लोगोसे बेखौ दानानै फाननाय बेजों लोगोसे बेफार फालांगियावबो गोबां जौगानो हाबोदों।
हाबोदों हाबोदों नोंथां।
बे बेफोर सि दानायखौ माबोरै दानो रोंनाय होनो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो ओ गोदो जोंहा आबै आबौमोना जोंना दानि बायदि लेखा फराखौ रोङामोन। नाथाय जोंहा लेखा औ ना थाय जोंहा लेखा फरा रोङामोनब्लाबोदि बिसोरो बिसोरनि गोसोआव माबायदि सान खांनानै बिदि सि दानायखौ बिसोरो मोनदांनो मोनदों एबा ओ सोलोंनानै लानो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जोङो औ स नानै लानो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दानि गोबां लेखा फरा रोंनाय आइजोफोरानो जों जोंना दिन्थिलांनो रोंनायखौ जोङो नुनो मोना। नाथाय जोंहा बिसोरथ' गोदोहाय लेखा फराबो फरायनो मोनफेरामोन। बिदिनो नाथाय बिसोरो बिदि सि दानायखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बिसोरो दिन्थिना गालांबाय बेनि थाखाय जोङो बिसोर बिसोर खौ जोबोद साबायखर बावनांगोन। औ औ बे जि ओ बे जि औ बे जिनि थाखायनो जोंहा दा गोबां बर' आइजोफोराहाय बे जिखौ दानानैहाय गावनि जिउखौ खुंनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा बिदिनो सिखौ दानानैहाय औ बिदिनो बाजार बायदिसिनायाव फाननानै बेखौ गोबां रां खामायनायजों लोगोसे जे बियो गावनि न'खरखौ एबा गावनि जिउखौ दालांनो हायो। बिदिनो जोंहा बर' आइजोफोराबो गोबां सि दानायजों गावनि जिउखौ खुंनो खुंलांगासिनो। औ नोंथाङा बिदिब्ला ओ जोंनि बर'नि सि दानायनि बागै फंनैसो बुंना होनो हागोन ना?
औ औ औ हागोन नोंथां। थिग नोंथाङा बेबायदिनो बुंनाय बायदि आगोलनिफ्रायनो जिहेथु जोंनि बर'नि बा गोदो जोंनि जिहेथु गोदोनिफ्रायनो औ गोदो जोंनि आबै आबौनि जुगनिफ्रायनो बे दाबोनाय जुगा दोङो। नाथाय दानि नुनो थाङोब्ला बा गामि गामि ओनसोलाव दाना जोंनि बे दानाय बा दख'ना बायदिसिना गामसा दानाय बा फास्रा दानाय लुनाय दानाय ना नुनो थांलिया खम जालांबाय माने। औ थिग बेबायदिनो दा गोदोनि बायसा दानि जुगावबो बेफोरबायदि दानाय लुनायखौ जेनेबा नि आइजोफोर बा सि- सिख्लाफ्रा जिहेथु बेफोरखौ दा- दा फिनोबा मोजां जायो आरोना माने जाहाथे जोंनि औ जोंनि बा आबै आबौआ फालिबोनाय बा माबाबोनाय दा बे माबा दा आथिखालावबो बेफोरखौ दानाय बेजों लोगो बेफोरखौ ओ जिहेथु सिख्लाफोरा बा आइजोफोरा बेफोरखौ माबाबाय फोथायायोब्ला बा मावोब्ला गोदोनि बाय मोजां जायो आरो माने बेफोरो जिहेथु सिखायना लाबाबा फोरखौ नेमखान्थिखौ गारा लाबानो बेफोरबायदि दानाय लुनाय गुवा खा मोजां जायो आरो औ थिग बेबायदिनो औ माने थिग बेबायदिनो ओ फाननाय जिथु जोंनि आ बे बायदिसिना दख'ना बा फान जोमनो जोबोर जौगाखांनो हालांबाय बा जों बर' आइजोफोरा नंगौना नोंथां
औ नंगौ।
बुंना नोंथां औ औ औ थिग बेबायदिनो मानोना दा औ थिग बेबायदिनो गाननाय जोमनायनि सायावबो दिनै बु थांबाय बा जा सिनाय हानायबो जाहोलांबाय जे जोंनि आर'नायाथ' जोबोर गोजौ लेभेलाव थांबाय नङा होमबा नोंथां। जेरै जों आर'नाइ लाबा मिथ मिथियो बे ओ जों गुबुन जायगायावबा दख'ना आर'नाइ लानानै जों बेरायोबा गुबुन मानसियाबो सिनाय हानाय जाहैलांबाय जिहेथु बेयो बर'नि मोनसे गाननाय एबा मुगा जिहेथु
बर' रायजो मोनसे सिनाखि
औ।
दा थांबाय आरो जोंनि बे गाननाय जोमनायफोर औ। नोंनाव सोंनो लुबैदों दा बेफोर बेफोरबाय औ औ नों नोंसोरनि साइदजों बेफोरबायदि दानायाबो दायो ना दाया बेफोरनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा।
औ नोंथां औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंना दानि मुगायाव गोदोनि बायदि ओ गोबां बर' आइजोफोरखौ जोङो हिसान दानायखौ नुनो मोनला मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दानि मुगायाव औ दानि मुगायाव जोबोर समनि आंखाल आंखाल जानानै फैबाय बेनि थाखायनो जोंहा ओ बर' आइजोफोरा सि दानायखौबो गोबां गारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जेरैहाय जोंहा गांसे सिखौ ओ बिदिनो सोंनायनिफ्राय जोंहा दिहुननायालागैहाय जोंहा द' स्नि नि हहालागै नांगौ जाहैयो नाथाय जोंहा बे सिखौ ओ औ बे सिखौ दाना दानानै गाननायालागै द' स्नि स जायो नाथाय जोंहा बेखौ ओ बे द नि सानाव जोंहा ओ दानि सुबुंफोरा गोबां रांखौ आरजिनो हायो जेरै गैथाराबाबो सोरबा सुबुङा जोंना बिदिनो गुबुननि ओ न'खरफोराव खामानि मावनाबाबो स सानसेयाव थामजौ रां एबा बाजौ रां बिदि गाहाम मोनो। बेनि जाहोनाव जोङो दसनि सानाव गोबां रांखौ खामायनो हायो। बे रांजों जोंहा ओ बिदिनो गावनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना दख'नाफोरखौ बाय नानै फानानैब्लाबो जोंहा गोबां राङा जोंनि आखायाव थालाङो। औ बिदि ओ बिदि खाबुखौ नायनासो जोंनिया औ। दानि बर' सुबुंफोरा खामानिखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंना ओ बर' समा जाव सि दानाय बायदिसिनाया जोंना खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय एबा मिथिनानै मोनो। औ थिग बदिनो ओ नोंथाङासो बुंलांनाय जेरै दानि आर'नाइनि बाथ्रा बुंलांदों बेबायदि आर'नाइया जोंना ओ इन्टारनेसन नेल लेभेलाव सौहैनो हादों। जोंना दाखालिसो जालांनाय ओ जि आइ टेक एबा आसाम सरखार एबा भारत सरखारजोंबो बियो बर'नि मोनसे गानग्रा जोमग्रा होननानै बियो गनाय जादों एबा ओ लिरनानै गालांजाबाय। बिदिनो औ औ बिदिनो जोंहा गोबां ओ सुबुङानो जोंखौ दा बिदिनो दख'ना एबा आर'नाइ फालि नुबा जोंखौ बर' होननानै सिनायो बिदिनो जोंना गुबुन जोंनि हादोरल' नङा जोंना गुबुन हादोरावबो जोंखौ बिदि जोंनि ओ हारियावबो दख'ना एबा गानग्रा बिदि ओ मोनसे गानग्रा दोङो होननानै मिथिना मोनो जेरैहाय दाखालिसो जालांनाय जोंना ओ बागुरुमबा मोसानायावहाय जोंना
औ औ बाबु।
बुहुमावनो जोंना सिनायथि मोननो हादों बर' समाज दं होनना थिग बेबायदि बिदिनो बि बे औ औ बे-बे बेबायदिनो बि सोरो ओ बिदि जोंनि मोसानायखौ ससेयेल मिदिया बायदिनि गेजेरजों नुनानै बिसोर मोनथिबायदि बर' हारियावबो बिदि गानग्रा जोमग्रा आर'नाइ बिदि दोङो होननानै बिसोरबो मोनथिना मोनबाय एबा बिसोरो जोंखौ गुबुन जायगाफोराव एबा हादोरफोराव थांनानै जेनेबा सोरबा आइजोफोरा दख'ना बायदिसिना गानोब्ला बिसोरो जोंखौ बर' होननानै सिनायनो हासिगोन। आरो जोंना हौवाफोर हौवामाहारि एबा हौवासाफोरा गामसा गाननानै आर'नाइ लायोब्ला बिसोरबो जोंखौ जोंखौ बिसोरो औ बिदिनो आसाम हादोरनि बर' सुबुं होननानै जोंखौ सिनायनो हानाय ओ थाखोसिम जोङो गानग्रा जोमग्रा औ गानग्रा जोम ग्रानि बिथिङाव जोङो मोनहैनो हाबाय नोंथां।
औ औ औ।
औ बिदिब्ला ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ नोंथां।
रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
नोंथां जादों नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनायावबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोनथों।